औ नोंथां औ खोनादों नोंथां ।
समायना हागोना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
नोंथाङा फोरमायनानै होनो हागोनना?
औ हागोन नोंथां।
औ
मोजां सोंथि सोंदों आरो। जा हा हारिमुनि बागै हारिमु होनना बुङोब्ला जोङो जोंनि आसामावहाय बुंनोसै आङो ओ जोंनि आसामाव गोबां हारिफोर दं आरो नोंथाङा मिथिखागौ जानांगौ ओ जा हारि दोङो बे हारिया गावबा गाव हारिमु दंखाजोबखायो आरो मोनसे हारिया हारिमु थाब्लासो ओ दा बेनि हाय बे ज बेबादिनो बर' हारिनि बागै फोरमायनोसै आं नोंथांनो। खोनादोंना नोंथाङा आं? जा बर' हारि औ जा बर' हा हारिनि हारिमु ओ बे हारियाव बर' हारिया गोजा हारिमुनि बेलायाव जोबोद दावगानायखौ जों नुनो मोनदों ओ बेनि उनावहाय ओ जोंनि जा बर' हारिनि हारिमु होनना बुङोब्ला बेवहाय ओ दामनाय देनाय, मोसानाय- रोजाबनाय गाननाय जोमनाय बायदि गासैबो दंखाजोबखायो आरो बेनि उनावहाय दा बर' हारिनि दामनाय देनाय होनना बुङोब्ला जे बेवहाय खाम, जथा, सेरजा, सिफुं, गंगोना, थरखाब बायदिसिना गोबां दामग्रा देग्रा आगजुफोर दङ गाव हारिनिनो बेनि मादावहाय खामखौ जोङो ओ दंफांनिफ्राय मोननो हायो बे दंफाङाव आव जा बुग्रा खाम बुग्रा जायगायाव जोङो जा मोस मैसोनि बा ओ जा गराइनि ओ बेनि जा बिगुर बेखौ होनाय जायो अब्ला बियो खाम जायो आरो ओ बेनि उनावहाय जा सिफुं सिफुंखौ जोङो औवानिफ्राय मोन नो हायो आरो नंगौना नोंथां आरो गोदै ओ रिंखांग्रा जा गंगना ओ बेखौ जोङो बेखौबो जोङो जा दं फां निफ्रायनो मोननो हायो गासैबो बर हारिनि दामग्रा देग्राखौ जोङो मिथिंगानिफ्राय मोनजोबनो हायो आरो आरो लोगो से जा बर हारिनि हारिमुनि बेलायाव बुङोब्ला जोंनि रोजाबनाय बा जोंनि राव रावाबो जोबोद गेदेर बिहोमा लायो जोंनि जा हारिमु दावगानायाव अ हारिमु दावगानायाव जोंहा गावनि राव दंखायो जोंहा आरो लोगोसे जा बर राव ओ बेयो ओ जा बर राव बेयो जोंजों ओ आगोलनिफ्रायनो दं आरो बे बर रावजों जोङो ओ मेथाइबो खननाय नुनो मोनो ओ जोंहा गावनि मेथाइ दंखायो रोजाबनाय मोसानाय बायदिसिना दंखायो बे मोसानायनि गेजेराव ओ जोङो जोंहा ओ बागुरुम बा मोसानाय खेराइ मोसानाय बायदिसिना दङो आरो खेराइखौ जोङो गोबां रोखोमै मोसानो हायो बे खेराइ मोसानाया ओ जोङो ननि खेराइ मोसानाय बाथौनि खेराइ मोसानाय आरो बायदिसिना ओ बायदिसिना खेराइखौ जों नुनो मोनो आरो लोगोसे जोङो बैसागु मोसानायखौबो जों नुनो मोनो ओ बैसागु मोसानायाव जोंनि जा हारिमुनि जा ओ बेसाद ओ जा आगजु दामग्रा देग्रा आ जु बेफोरो जोबोद गोहोम जोबोद ओ जा गोनांथि गोनां होनना बुङोब्लाथाय जोंनो ओ जि जोमबो नांगौ जोंनि हारिनि हारिमुनि जि जोम ओ जेरै आइजोना दख ना दङो आरो आरो गाव जोंनि जा जा ओ फालि आरनाइ फालि दंखायो बे आरनाइ फालियाव जोङो जोंनि आखाइजों आखा आइजोफोरा आखाइजोंनो खुन्दुं थुननानै खुन्दुं लुनानै बे जिखौ बानायनाय जायो आरो लोगोसे ओ जा बेवहाय आगर होनाय बे आगरखौबो जोंनि आइजोफोरा बर हारिनि आइजो फोरा गावनि आखाइजोंनो बेरखांहोयो ओ गोबां आगरफोर दोङो आरोना नोंथां ओ बेवहाय फारौ मेगन आगर ओ लाव बेगर आगर ओ बेसर बिबार आगर हाजो आगर बायदिसिना गोबां रो खोमनि आगरफोरखौ जों नुनो मोनो आरो हारिनि मोनसे हारिखौ जौगाहोनो थाखाय हारिमुवा आ जोबोद गोनांथार जाय हारिया हारिमु गैया बे हारिया जौगानाया जोबोद गोब्राब बा जौगानो हाया बेनि जाहोनाव जोंनि बर हारिया गाव हारिमु दंखायो नालाय जोंनि हारिया गोबां जौगानो हादों दाखालि बयोसो ओ जानानै थांनाय गुवाहा टियाव जा मोसानाय नोंथाङा मिथिखागौ जानांगौ ना नोंथां खोनादोना नोंथाङा हेलौ नोंथां औ दाखालिलसो जालांनाय दाखालि लसो जालांनाय गुवाहाटियाव जा जि रोजा बारदै सिख्लाफोरखौ मोसानो होदोंमोन आइजोखौ नोंथाङाथ मिथिखागौ‌ ओ उम बे हारिमु थानायनि थाखायनो जोंनि हारिया मोननो हादों आरो आं नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंनो लुबैदों आं नोंथाङा खोनथागोन ना नोंथाङाबो एसे हारिमुनि बागै हारिमुनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा।
हागोन नोंथां।
औ।
गिबियावनो जोङो आसा खोनादोंना नोंथां अ बे हालायाव जोङो ब बर' हारियाबो बे आसाम‌ दङ। बेनि उनावहाय जोङो जोंनि हारि हारिखौ लानानैदि जोङो सिनायथि जायो हारिमुखौ लानानैसो जों हारि सिनायथि जायो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नंगौ।
जोङो सिनायथि नांगौ बा हारिमु नांगौ। बेनिखायनो जों हारिमु होननानै बुङोब्ला जोंनि बर'नि हारिमु जायखौ जोङो दामनाय देनाय जों गाननाय जोमनाय जों जि सिनाय होयो जेरै जोङो जोंनि गाननाय जोमनाया आ। जोंनि हिन्जावसाफोरा दख'ना गानो ओ जाय खौ जोङो फेनेल बर'नि आ बेनि उनावहाय जोङो मा। गाननो हायो जोङो नआवनो दानानै गाननो हायो। बेयाव जोङो दखनायाव जोङो गोबां गोबां न गुर नुनो मोनो थिख बेबायदिनो एसे आगोलावसो नाङा फोरमायनाय बायदि जेरै लाव बगर आगर बेसर बिबार आगर फारौ मेग खौ जों गासैखौबो मिथिंगानिफ्राय मोननाय होननानै बुंनो हायो नङा होमबा नोंथां। ओ बेबायदिनो जोङो जोंनि हौवा माहारिनि गामसा गामसाखौबो जोङो ओ जे गोथां खालारनि गाननाय जायो। बेयाव जोंना आ फार फाराव जोङो गुफुर बा गोमो जाय जि ओ खौ जोङो गावबा गाव दानानै लानाय जायो। नङा होमबा नोंथां? बेनि उनावहाय जोङो ओ नोंथाङा फोरमायनाय बायदि खाम, सिफुं, सेरजा, जथा बेफोरबायदि नङा होनबा? जोङो खाम। खाम खौ जोङो दंफांखौ बानायनाय जायो। दंफांनि ओ दंफांखौ जोङो गिबियाव दानखग्रोनांगोन बेनि उनाव ऐ जै जों बुग्रा बुग्राखौ जोङो मैसो बिगुर बा मोसौ बिगुर बा जाय खिजाया मोनसे बिगुरनिफ्राय जोङो बनायनाय जायो। बनायनायनि उनाव जोङो गेजेरावहाय जोङो गो सोम कालारनि मोनसे जे रं फोननाय जायो। बेनि उनावहाय जोङो गुबुन गुबु बुनथाल अंखारो। गावबा गाव हारि गावबा गाव थाल दायो। बेनि उनावहाय जोङो ओ बे खाम महरै मोननाय जायो बेखौ। बेनि उनावहाय जों सिफुंखौ जोङो औवानिफ्रायनो मोननाय जायो ओ जोंना सि फुंआ गुदुं मोनबा बा गुदुं दथा थानाय दङ'। ओ बेखौ जोङो खेराइ आरो बागुरुम्बायाव लानाय जायो। बेखौ गावबा गाव गावबा गाव जायो। ओ बेनि उनावहाय जोङो जथा जथाखौ जोङो न'आव खायसेया ओ बनायो।नाथाय जों बनायनायखौ बांद्राय नुनो मोना। जों बाजार थाआवसो बबेखौ बा गलाबफोरनि गायसनफोरखौ लाना फैनानै दामनायखौ जोङो नुनो मोननाय
औ
जोङो गंगना-गंगना बनायनायखौ जोङो नुनो मोनो नङा होमबा नों
औ
खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों खोनादों नोंथां
जों औवानिफ्राय मनायनाय जायो गंगनाखौ थिग बेबायदिनो जोङो लासवबो जोंनि मिथिंगानिफ्राय मोनो होननानै जों बुं हायो जेफ्राय माहारिनि गाननाय आरनाय बे आर'नाइनि जोङो आं मिथिंगानिफ्राय ओ मोननाय होननानै बुंनो हायो जेरै जोङो हाजो आगर नङा होमबा नोंथां जोङो बांसिन नै आर'नाइनि आगर हाइ हाजो आगरखौ जोङो नुनो मोननाय जायो। बेखौ जोङो बाजारनिफ्राय बा जोङो न'फोरावनो दा दानानै फाननायखौ जों नुनो मोनो बाङो न'आवनो दानानै जोङो लानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नंगौ
बेबायदि गावबा गाव दांनानै बा बाजारफोरनिफ्राय लाबोनायखौ जोङो नुनो मोनो बेनि उनावहाय जोङो बैसागु बेै जोङो जोङो फालियो फालिनायाव जोङो जोंनि हारि हिसाबै बर' हारि हिसाबै जोङो ओ गिदिरखौ मान होनायाव जोङो आर'नाइ बा गामसा बा द'ख खना जोङो होनानै मान होनाय जायो। जों बै बेबायदिनो जों गोबां गोबां रोखोमनि गोबां गोबां हारि हारिखाफोराबो बेफोरबायदि गावबा गाव हारिखौ जोङो फालिनायखौ नुनो मोनो मानो होनोब्ला ब्ला जोङो हारिमुजोंसो सिनायथि हारिखौ होनाय जायो नङा होमबा हो
औ नंगौ
दा नोंथांजों ओ जोंना सावरायनाया सम बायदियै जाबायमोन नों थां नोंथांजों रायलायनानै जोबोर गोजोन्नाय मोनदों नोंथां
औ जोबोद मोजां गोजोननाय थाबाय नोंथां साबायखर थाबाय नोंथांनिसिमबो नोंथाङाबो जा फो-फोरमायलांबाय बेफोर गासिबो सैथो खोथाजोब आरो ओ साबायखर थाबाय नोंथां
अ नोंथांनिसिम बरायनाय जासि हरनाय जाबाय नों
औ गोजोनथों